नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा। हा बे एसे गोथौ हर निजोम हर समाव मा खालाम मा हाबा मावगासिनो दं नोंथां
मावनायाथ' मावाखै आं नै गासोजा
खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ दासो खोनाबाय नोंथां नोंथाङा बे हरनि समाव मा खामानि मावदों होनदों?
नों दासो जाखां लोंखां जिरायना दं थां
अ नोंथां नोंथाङा बिदिब्ला मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
दे बुं
बिदिब्ला मा मा ओंख्रिजों नोंथाङा मोनानि जानाय आदारखौ जाखो
जोंना ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय एम्बुजों नोरसिंसोमोनो थों
अ नोंथां बिदिब्ला दैज्लां बोथोरनि माने नोंथांमोनहा एम्बु जाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां औमफ्राय
औ नोंथां
नोंथांमोनहालाय माम
अ नोंथां ओ जोंनाबो बिदिनो आलुसोमोन ओमफफ्राय बेनिफ्राय दाथ' दैजलां बोथोर नालाय लाइटफोराव गोबां ओ खुसेंग्राफोर बिरबोयो बेखौनो माने जोंना खुसेंग्रा बाथोन ओमफ्रायो ओमफायो ओ आ जहलसोबो नोंथां।
अ अ
नोंथाङा दाथ' जेबो मोनानि समावथ' जेबो हाबा मावखाला। ओ नोंथां औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों माने बिदिनो फिसा फिसौ खोथासो सोमोन फिसा फिसौ खोथानि सोमोनदैसो आं आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
ओ ओ जोंनि ओनसोलफोराथ माने गोबां जौगानाय ओनसोलबो नङा ओ बेफोरबायदिनो माने ओ अमा, दाउ, हांसो बायदि फिनानै जोङो माने ओ माबायदि जोंनि जिउ खांलांजों माबादि जिउ खांलांनो हायो बिनि बागै बिदि जोङो आङो नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन नोंथां
हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हारि
अ दे बिदिबा नोंथाङा फोरमायना होलाय
दाउ, अमानि बागै सोंदोंमोन आरो आं
औ माने ओम जोंनाथ ओनसोला एसे गोरिब जेनेबा निखावरि ओनसोल नालाय ओ जोङो माने थांना थानायाव दाउ, अमा, बोरमा हांसो बायदि फिनानै माने जों माबायदि जिउ खांलांनो मोजाङै जिउ खांलांनो हायो बेनि बागै माने
औ बुं दे
औ नोंथां।
औ
मानोना बे दाउ अमाखौ फिनानै जों बेखौ माखासे रां मोनो आरो खि फाननानै
औ नोंथां।
अमाखौ फिसिबा फिसिनानै जों माखासे आदार होनांगौ आरोखि।
औ नोंथां
आदार जेरै गुसि माबा गुन्दै
औ
बिदिनो सोरबा सोरबा दाना होयो सोरबा सोरबा अफ्रि होयो।
औ नोंथां।
जों अमानो रुनोसै आरोखि।
औ
फारामाव सोरबा सोरबा फारामबो खुलियो।
औ नोंथां
जों बि
हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां।
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ हेलौ
खोनादों नोंथां।
अ औ माने बे अमाखौ फिनो थाखाय जों माखासे बेदिनो थास'
औ नोंथां।
माखासे एंखुर बिदिनो माबा होनानै माने मिलायनानै
औ नोंथां नोंगौ।
आरो दाउ अमा बेफोरखौथ'
औ नोंथां।
ओ नोंथांनि नोंथांनि मा नों नोंथांनि माथाखौ आंनियाव माने बां नोंखोहाय खोनाफैयाखै आङो नोंथां नोंथांना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथां?
गोबां थाबथा थुबथा ओ गोबां थाबथा थुुबथा नोंथांनि माथोखौ खोनाफैनो हादों मोजाङै माने बुजिनो हायाखै।
हेलौ' नोंथां खोनायाखै
औ खोनादों नोंथां। खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
नोंथाङा एसे ओ मोजां जायगाफोराव थांनो हागोन नामा नेट गोनांफोराव
औ हागोन नोंथां। दसेल' बेट
नोंथांनिखौ माने एसेबो माने एसेबो माने ओ नोंथांनि माथाखौ माने मोजाङै खोनाफैनो हायाखै। नोंथां आंनि आव
दा खोनाबाय?
खोनायाखै नोंथां हेल' नोंथां। औ खोनाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा बुंदों माने जोंनि ओनसोलाथ' निखावरि ओनसोल नालाय ओ जोंनि ओनसोलाव माने ओ बिदिनो दाउ अमा बोरमा हांसो फिसिनानै माने जोङो माने निखावरि ओसोल नालाय जोङो बिदिनो माने रां रुफाबो एसे आरजिनो हायो नोंथां।
औ म थां
औ बिदिनो जेनेबा दाउफोराथ' मानसि जानाय आदारखौनो जायो। नाथाय अमाफोराथ' मानसि जानाय अमाफ्राबो मानसि जानाय आदारखौनो जायो नाथाय जोङो मानसि जानाय आदारखौथ' जोङो अमानो बेफोरबायदि हो होनो हाया अमायाथ' जेनेबा उसुर जिनिस अमाया माने अमानो बेफोरबायदि जाबाबो थोननो रोङा अमानो बेनिखायनो जोङो अमानो माने गुन्दैजों लोगोसे बिदिनो मानसि जानाय आदार आग्लायनाय बेफोरबायदिनो एसे एनै थास' बायदिसिनाखौ होनाय जायो। बेफोरबायदिनो हांसोनोबो मायबा हांसोआबो माने ओ फ फख्रिफोराव थाङो हांसोफोरा बेफोरबायदिनो ओ न खाथिनि माने दैमाफोराव थांनानै हांसोफोरा बिफोरनो साम बायदिसिना ना जाहैयो आरो मानसिनि जानाय आदारखौबो हांसोआ जाखायो ओ माने बेफोरो माने एसे फिसिनो गोरलै आरो गोरलै राहायै रां खामायनायनि माने जोङो जोंनि ओनसोलाव माने बे एसे मोजांसिन आरो गोरलै राहायै रां खामायनायनि
औ
बोरमाफोराबो बिदिनो बोरमाफोरखौबो माने बोरमाफोरखौ गोबां आ बदार लानांगौ बिदिनो दैज्लां बोथोरफोरावथ' बोरमाफोराथ' अखाफोरबो सिजानो हाया उह बिदिनो माने बोरमाफोरनोबो गोबां उह गांसोफोर गांसोफोरबो हाना होनांगौ आरो बोरमाखौबो गोबां जोथोनबो लानांगौ नोंथां औ उह बेफोरबायदिनो माने दाउफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो फाननानै जोङो नांगौ समाव रां रुफाफोरबो जोङो खामायनो हायो एबा मुलाम्फा खालामनो हायो अमाफोरखौबो जोङो फिसिनानै नांगौ समाव बिदिनो फिसिनानै नांगौ समाव रां रुफाफोर जोङो आरजिनानै लानो हायो बोरमाफोरखौबो हांसोफोरखौबो ओ बिदि खालामनो हायो नोंथां ना जोङो बुंनो थाङोब्ला माने
ओ दाउफोरखौ फिसियो गोबां सुबुंफोरा माने ओ बेफोरबायदिनो माने फालांगिफोर एबा फारामफोरबो खुलि नदां बिदिनो अमा फार्म दावउ फाराम हांसो फाराम बोरमा फाराम बिदिनो खुलियो नोंथां ओ बेफोरबायदि खुलिनाय सुबुंफोरा गोबां दा दा आथिखालाव बेफोरबायदि खुलिनाय सुबुंफोरा माने गोबां जौगानो हाबाय नोंथां
उम उम उम उम उम उम नुनो मोनदों आंबो
दाउ अमा बोरमा हांसोनि ओ बेसेनफोरा माने गोबां बांद्राय फ्राय बांलांनो हमगासिनो नोंथां बेनिखायनो माने बिदि फिसिग्रा सुबुंफोरा आथिखालाव माने ओ जौगालांनो हमगासिनो रां रुफानि बेलायाव
औ जाबाय
औ नोंथां ओ माने आजिखालिथ' गोबां सुबुंफोरा ओ टाउन सहरनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ सोहोरफोरनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिखौथ' फिसिया बेनिखायनो जोंनि ओनसोल फोराव माने गामि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदिखौ फिसियो आरो जोङो फाननानै माने ओ जिउआव थांनानै थानायाव माने जोङो नांगौखिनिखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो नोंथां जोङो निखावरि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावथ' बेफोरबायदिनो बांद्रायथ' फिया नोंथां फारामफोरबोथ' गैया ओ न'खरफोराव बेफोरबायदि बिदिनो सोरनावबा अमाफोरा मानै माथाम थायो दाउफोराथ' गोबां थायो हांसोफोराबो गोबां थायो बोरमाफोराबो बारा थाया बेफोरबायदिनो माब्रै माबासो थायो नोंथां
औ नोंथां
ओ जोंनि जायगाफ्राव माने ओ एसे बोरमाफोर अमाफोरबो खानोफोरबो दिगदार जायो नालाय दैज्लांफोरावबो गोबां दिगदार जायो बेफोरबायदिनो दैज्लांफोरावथ' अमाफोरा गोबां बेमार जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बयहाबो माने जिब जुनाराबो माने बेमारखौथ' जाखायो बिसोरबो जिउ गोनां नालाय बिदिनो दाउ नखराबो गोजां बोथोरफ्राव गोबां बेमार जायो बोरमाफोराबो बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोरफोराव अखा सिजानानै बेमार जायो हांसोफोराबो बेफोरबायदिनो बेमार जायो बेफोर थिग बेबायदिनो अमाफोरा माने दैलां बोथोराव ओ थाम्फै थामफला अरनायफोरजों माने गोबां जोङो बेमार जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ
ओ खोनानो मोननायाव माने जोंनि आसाम हादोरसायाव ओ बांसिन जोङो माने दाउ अमा बोरमा हांसो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ
खोनानो खोनान दे खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ ओ माने दाथ' गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरबायदिखौ फिसिदों नाथाय माखासे माखासे सुबुंफोरा माने बेफोरखौ फिसिनो थाखायबो एसे ओ जानाय लोंनायनि लाहार फाहारबो खालामनांगौ जायो नोंथां ओ जेनेबा अमाफोरनोबो गुन्दैफोरबो बायनांगौ जायो नाथाय गैयै सुबुंफोरा बेफोरखौ बायनो हाया बोरमाफोरखौ लानो थाखायबो गिबियाव बोरमा ओ बिमाफोर बायनांगौ जायो दाउफोरखौ लानो थाखायबो गिबियाव दाउफोर दाउ बिमाफोर बायनांगौ जायो हांसोफोरखौबो थिग बेबायदिनो बायनांगौ जायो नाथाय रोङि सुबुंफोरा माने बेफोरखौ ओ बायनानै लानो हाया जायनि जाहोनाव बिसोरो माने बेयावबो माने बिसोरो जिउ खांनाय राहायाव जिउ खांनाय लामायाव माने बिसोरो
एसे गोब्राब जायो औ नोंथां
औ
नोंथांनि माथोखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा न'खरनि सोंनाय एखनि नेनाय एसे
अ बिदिब्ला नोंथां ओ दाथ' मोना हराबो गोथोव जाथारबाय नोंथांना नेटवर्काबबो एसे प्रब्लेम जाबाय नङाबाथ' एसे सावराय जा बावगौमोन दा बे बेखिनिखौ नोंथाङा आंनि सिगाङाव सावरायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे